हेल' औ नोंथां
औ खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
होमबा नोंथां जोङो दिनै मानलाग्रा मैगंनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा?
ओ जागोन नोंथां जागोन बियो मोजां आयदा सावरायनो हागोन जोङो बिखौ
औ औ ओरैनो ओ मानलाग्रा मैगं हिसाबै नोंथांमोननि साइदावहाय मा मा मैगंखौ मोननाय जायो ओरैनो
ओरैनोथ' नोंथां जोंनि ओनसोलाव मानलाग्रा मैगङा गोबां दङ जेखौ आं मुंखौबो मख'जोबनो हाया जखुन जाया मोननैसो होनसै। जेरै जोङो जोगोनारफोरखौबोथ' जोङो मानलानाय नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां
औ औ
औ बेफोरनि बेन्दोंखौ जों जायो जोगोनारनिखौ बिजौफोरखौ बेबो मानलायो जेरै ओ माबाफोर खुमब्रा थाइबें बेफोरो मानलाजोबखायो जिखुनो जायखौ जों जाजोबो गासैखौबो आरो - ओरै आं इसिबांनाखि मुंखौ मिथिजोबा नोंथांमोन मानलाग्रा फोर निखौ हायोबा नोंथाङानो नोंसिनि ओनसोलाव बे जेनाखि मानलाग्रा मैगंफोर दं बेफोरखौ एसे आंनोबो खिन्थाना होदो नामा नोंथां?
अ जायो जायो नोंथां औ होमबा र' खोन्थानोसै आं नोंथां
औ नोंथां
मान लाग्रा मैगं हिसाबैथ' जोंनि साइडआवहाय जेनेबा नाम्बार अवान होनोबा खांख्रिखर'लाखौ हमजाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथां नंगौ
जेरै खांख्रि खर'लाया जोंनिया माने बिना खस्थ' माने गायालाबासिनोबो मोनजायो जोंना। जोंनि साइडआवहाय आरो माने खांख्रिाखर'लाया ओरैबायदि बस्थु जे माने जि जायगायाव बे बुस्थुआ खिलियो जि जायगायाव माने बि बिनि दंफाङा थायो
औ नोथां
माने बेयाव माने बेदर थायो बेना सिङावहाय हा सिङावहाय।
औ नोंथां
थ मान बोथोर फैबाना हारसिंनो खिलिबोयो बे बुस्थुआ
नंगौ नोंथां सैथो
अ बेखौ माने गायनाय जाया आरो सोरबा सोरबा गायो नामा बेखौ मिन्थिया खिन्थु जोंनि साइडआवहाय माने बांसिनानो गाया
औ नोंथां नुयो नुनो मोननाय जायो नोंथां जोंनि ओनसोलाव माने नुयो गायनायफोरखौ।
जोंनिथिंजाय माने गायनायखौ खम नुयो आरो माने बे हारसिंनो फैखायो खांख्रिखर'लाया आरोना माने सिंआव हाय बेदर थाखायो ओरैनो हारसिंनो खिलिबोयो। ओमफ्राय हाग्रायाव मोननायखौ खोन्थाग्रोनि आं।
औ नोंथां औ
जेरै- माने खांख्रिखलाखौबो जों जे हाग्राायाव मोननाय बायदियानो माने मााबा जायो आरो जिहेथु माने दंफांखौ गाया जिहेथु खिलिबाय खिलिनायनि उनाव एसे जथ्न' लायो आरो
औ नोंथां
नो औवा बिजौ माने फोरबायदि होनानैहाय माने दंफांखौ जथ्न' खालामो आरो खिन्थु गायनाय जाया - आरो सेकेण्डआव थाबाय जोंनि खायला
खैला औ नोंथां
जिहेथु गोखा खायलाया
औ नोंथां
खायलाखौ माने जों गाया माने बियो बारि खना खना बे हाग्राफ्राव खिलियो बा लांगोनाफ्राव खिलियो जों माने जेब्ला फिथाइ थायो अब्ला ब्ला माने दंफांखौ नागिर नायनानै नागिर नागिर बोदला बोदला माने फिथो फिथाइखौ खानानै बिदिनो नाफोरजों बाथोन जायो बा फ्राइ एवनानै जायो आरो सोरबा सोरबाया ओंख्रि ओंख्रिबो जायो।
औ नोंथां
बेनिफ्राय थाहैबाय जोंना बहल दा दैज्लां बोथोर
औ नोंथां
बहलखौबो बांसिनानो औ औ औ बहलखौ बल बलखौबो जों माने बांसिन फ्राय गायानो जोंना
औ नोंथां
माने बहलनि थाखाय जेरै खुमब्राफोरनि थाखाय जोङो बैसां बानाय नङा मोनथां
औ नोंथांनाव
फोरनि थाखाय जों बैसां बानायो
औ नोंथां नंगौ
थाखायबो बिदि बानायनाय जायोाने माने बहलफ्रा बिदिनो बबेबा दंफांाव गेरेमसा दंफां खङाव खिलिनानै बेयावनो फिथाइ थायो गय दंफंङावबो फिथाइ थायो
औ नोंथां
बा बेराफ्राव मान लानानै माने फिथाइ थायो आरो
औ नोंथां औ।
पहला मोननै रोखोमनिबो थायो जेरै जोसा पहल
नंगौ नोंथां थारैनो
जुथिया जोसा बलाथ' बिराद गोथाव जोसा माइरं गायदि जोसा जोसा मोदोमो नाफोरजों जायो गोथाव जायो आरो
था
आरो मोनसे थाबाय बहल बायदियानो बेखौबो बै गायानो माने बेबो खिललाबायो जेरै जिंखा जिंखा जिंखाया थुबजा थुबजा थायो आरो
ए नथ न
ओ जिंखा थाबाय ओरै खुमब्राफोरखौथ' जों जेनेबा माबानि
औ नोंथां
गथौ गलिनि सिंफ्राव गायो बा जों बैसाग बेसां बाथायनानै होयो
औ नोंथां औ
बा लावखौबो जों बिदिनो गायो
नांगौ नोंथां।
जों गो जोगोनारफ्राथ' माने जोगोनारा एसे मान लानाया बांसिन जायो बिनि दंफां खायसे फे बिसिन
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
ओंखायनो माने बिनि थाखाय बैसबां एक्सट्रा माने मोजां बानायनांगौ जायो जोगोनारनि थाखाय जोगोनारा एसे हेभिबो ना जोगोनारनिखौ जों बिजौखौबो जायो फिथाइखौल' जाया बेै जोगोनार बिजौखौबो जायो आरो जोगोनारनि फिसाइनि बेगरखौबो दानाय नुयो आं
नंगौ नोंथां नंगौ
जहेथु माने फोराननानै
औ नोंथां नंगौ नोंथां
आरो थाइबें थाबाय थाइबेंफोरखौथ' जोङो दैज्लामाव गायो
औ नों थांथौ
फोर मोनो जोंनियाव
एव न थानो
थाइबें सबायबिमा
औ नोंथां
बेनि उनाव थाबाय केरेला गोखा
नंगौ नोंथां
आरो खेथला गोखा थाबाय पथल थाबाय
औ नोंथां
सबाय बिमाफोर थाबाय जेरै आरो नै गरसि गरसि जे होनो बबेबा अबेबा जायगायाव बेलेग बेलेग नामबो मुंख'यो नामा
नोंगौ नोंथांखौ सिखौनो बुङो जोंङो
गरसेखोननो बुङो ना?
औ नोंथां
गरसिखौबो जों बैसां बानायनानै गायो
नोंगौ नोंथां नंगौ जोङो बेफोरखौ बैसां बानायनानै जोंनिजोंबो नोंथाङा दा बुंनाय बायदिनो जोङो ओ जेनाखि नोंथाङा मुं मख'जोबदों नङा होमबा नोंथां बेफोरखौबो जोंनाव बे जोंनि ओनसोलावबो बेफोर मैगं मानलााग्रा मैगंखौ मोनजोबो जेरै नोंथाङा मुंखौ मख'जोबखाबाय गरसि खुमब्रा सबायबिमा आरो जोगोनाथ लाव आरो उदासि मटर आरो गोबां जायनाखि बे हाग्राफ्रावबो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय बै माबाखौहाय बांसिनानो गोबांसिन खौनो माबाखौ हाग्रायाव मोननाय जायो बेखौ जों गायो नोंथां बुंनाय बायदि माबाखौहाय खांख्रिं खर'लाखौ
औ औ
जामि जेनाखि गामि खाथिनि जेनाखि एसे एनै हाग्रा थायो बेफोरावनो हारसिं खिलिनायखौ नुनो मोनो मानलानायखौ
औ औ
औ नोंथां आरो जे जोङो माबायो बेन्दोंनि जेनाखि बेन्दोंनिफ्राय जे मोननाय ओ फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ जोङो ओ बेफोर मैगंफोरखौ जोङो जायो नाथाय बिनि जेनाखि फिफां बेखौबो जों जायो नङा होमबानो मानलाग्राखौ जेरै जोगोनारखौनो जोङो बिगुरखौबो एवनानै जानो हायो बिनि मोदोमखौबो जानो हायो आरो बिनि बेन्दोंखौबो जानो हायो आरो बिनि बेगरखौबो जानो हायो नङा होमा नोंथां जोङो जेरैबायदि जोङो बे मा बिजौफोरखौ जोङो एवनानै जानो हायो आरो बिगुरखौबो जों एवनानै ज जानो हायो म-माबाखौहाय जोङो बिनि मोदोमखौ बा फिथाइखौ जोङो ओंख्रि जायो ना बेदरफोरजों नङा होमबा नोंथां आरो बेगरफोरखौबो जोङो गोथाङैनो जिरनानैबो फोराननानै जायो गोथाव मोनो मिलौलायो आरो एवनानैबो जायो बेगरखौ थिग बिदिनो गुबुन गुबुन दस्रा जेनाखि आलदा माबाफोराबो बेन्दों मानलाग्रा मैगंफोराबो बेफोरबायदिनो जाला जोबजायो आरो नोंथां ना होमबा जोंनि ओनसोलाव जेरै खुमब्रा खुमब्रा बिलाइ बा थाइबें बिलाइ बेफोरखौबो जों जायो ओरैबायदि नोंथां जेनाखौ एंखुर अनला जों बेफोरबायदियाव बिनि बिलाइखौ एसे एनै हानानै होयो आरो जायखौ जुदि एंखुर ओंख्रि फोरा जोबोद माने गोथाव जासिनो बेफोरबायदि एसे खाले खाले जायो माबानि बिजौआ ओ खुमब्रा बा थाइबेंनि बिजौआ जोबोद मिलौसोनो बेफोरखौ सारलानानै होयोबा हाफ्लेनानै
थिग बिदिनो ओरै जों खांख्रिंखला खांख्रिंखलाखौथ' जों गोबांसिना गोबां रोखोमनिबाबो जानो हायो जों बेखौ खख्रिेंखलाखौ ओ एवनानैबो जानो हायो गोबा गोबा हानानै आरो जों बेखौ रुनानै बाथोनबो सिफ्लेना जानो हायो नङा होनबा नोंथां? आरो जों बेखौ आलु माबा मैगं गुबुन मैगंफोरजों जोङो सरजाबनानै जोङो लाब्राफोरबो जानो हायो आलुफोरजों।
औ औ जों बेदरफोरजोंबो जायो जेरै आलु अमा बेदर खांख्रिखला होनानैहाय। आरो बिलाइखौबो जों अनला ओंख्रिफ्रावबो होस'ननानै जायो।
नोंगौ नोंथां थारैनो औ बेखौनो बुंदोंना आङो नोंथां अनला ओंख्रि एंखुर ओंख्रिफोराव जोङो बेफोरखौ बिलाइफोरखौ जों होसोनानै जायो औ। आरो गोबां दंबावो जोंनि ओनसोलाव मानलागाफ्रा आं मुंखौ मुंख'जोबनो हाया। आरो जेरै नोंथाङा होनदों जिंखा, फोरला जिंखाखौ जेनाखि फोरला। जों बिनि बिजौखौबो एवना जायो नोंथां। आरो बिनि जेनाखि फोरला फिथाइ। बेखौ जोङो नाफोरजों जायो, दाउफोरजों, बेदरफोरजों जाजाजोबो आरो बेनि जेनाखि माबा फोरला बेखौ जों गावगोजा बो जायो जेबो होआलासेबो जेबो लोगोआव जेबो होदेरा लासिनो बाथोन बायदि खालामनानै। जोबोद गोथाव जायो जिंखायाबो बिदिनो जाजायो। फोरला बायदिनो एखेखौनो मोनजाफ्रामखायो नङा होनबा नोंथां? जेरै फोरलाया नोंथां बुंनाय बाय दि मोदोमनाय दङ जोसा फोरला होनलायो जायखौ जोङो। जुदि जोङो ओरैबायदि नोंथां बेखौ जुदि जोङो गामियाव संनांगौबा मानि खाथि खालानि न'खरफोरा मानि जोसा फोरला जादों होननानै मिथि खाजोबो नङा होमबा नोंथां माने मोदोमनायजोंनो।
औ औ।
मोदोमनायानो माने गासिबो माने माबाजोबखायो
माने मिथिहोजोबखायो माने न'खरब्रै न'खरबाया माने मिनथिखागोन आरो लांगोनाजों थाबायलांनाया।
होननानै जोसा फोरला जादों होननानै नङा होमबा नोंथां? दा आरो जो ङो गोबां जेनाखि माबा मानलाग्रा मैगंफोर जों मुंख'जोब्बाय आरो जों मिन्थियैथ' गोबां दंबावो नङा होमबा नोंथां जायखौ गुबुन दाब गुबुन जाय गानि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन माबा बेन्दोंफोर जायो मानलानाय मैगंफोर। जेरै जोंनि जायगायाव जानायखौ गुबुनफोरा मिथियाबो जानो हागौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
औ नोंथां।
हाग्राफ्रावबो बहुद मोननाय जायो जेरै बहुद खिनि दङ। मा मा ओ हाग्रानि मैथाफ्राबो हाग्रानि मैथाफोर बायदि माने गोखै एसे खैजोब खैजोब।
औ बे माबाफोरा नङा होमबा नोंथां जेरै लाफा सायख' ना बोरैबा होननाय दंमोनना नोंथां मोनसे गोखै‌
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ।
आरोथ' दंबावो मुसुखा होननायखौ नोंथाङा सिनायगोन ना सिनायाबा मैथा बायदि मोनजायो बेखौबो गोखै हाग्रायाव मोनो मानलाग्रा। मुसुखा होनो जोङो औ बेफोरखौबो जों जायो। खैसिब खैसिब जायो नाफोरजों जानो गोथाव जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ होनबा नोंथां जोङो दिनै बेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा ना टाइमाबो जाबाय औ औ औ औ।
बिराद बे बेन्दोंफोर नोंथां आं मिथिनायखौ नोंथाङा बुंथिना होबाय आंनि सिगाङावहाय आं मिथिनो मोनबाय।
औ औ औ।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे नोंथां दे होमबा ना।
औ औ गोजोनथोंसै दे।